औ औ नोंथांजों आं दसे सम रलायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ नोंथाङा आंनो संनाय खावनायनि बागै एसे बिजिनानै होनो हागोन नामा बर'फोरनि जानाय ओ लोंनायनि बागै
दा
औ देनाय दे ओ दसे सावनि सावरायनायनि
बर'फोरनि जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो ओंखामफोरखौ ओंखामखौनो गाहाय होननानै बुंनो हायो बे मोनसे जोंनि थांना थानायनि मोनसे आदार एबा ओ जोंनि जानाय राहा आरो बेजों लोगोसे जोंनिया गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ जों मोननो हायो । बेफोरजोंनो जोंना दोरोङारि मोनसे बर'फोरनाव ओंख्रि सोलियो जेरैबाय अला ख्रि सबाइ ओंख्रि नार जि बेफोर गाैबो जोंनि दोरोङारि ख्रियाव गोगलैयो आरो बेजों लोगोसे जोङो बर'फोरनि जानाय खाजायाव बुंनो थांबा गोबां रोखोमनि लाइफांफोरनिफ्राय आरो मिथिंगानिफ्राय जों मोननाय मैगंफोरखौ जों बुथुमना लानो हायो । जेरैबायदि बुंनो थांबा जोङो लाइ लाफाखौबो जोबोद गोबांखौनो जानाय नुनो मोनो आथिखाल मुगायावबो दाना बेफोरखौ गोदोनि मुगायावथ' जोङो बेफोरखौ बांसिनखौो बाहायनाय नुयोमोन एबा जानाय नुयोमोन थेवाबबो दासिमबो बेफोरो आथिखाल मुगायावबो सोलिबाय थादों । आरो बिहो जानायजों लोगोसे जोंनि समाजाव बर' समाजाव जुमाय लोंनाय जुमाय लोंनाय हुदाखौबो जों नुनो मोनो । जेरैबायदि जोंनि बर'फोरा जेनेबा गावबा गाव न'आव जोमाय स संनानै लानायखौ जों नुनो मोनो बेजों लोगोसे गावनि जेब्ला मेंनानै फैयो । एबा खामानि मावनानै गावनि मेंनायखौ खारहैनो थाखाय न'नि एबा न'आव बानायनाय जोमायफोरखौ बिसोरो लोंनानै गोजोन लायो । एबा गावसिनि मेंगानायखौ फारहायो । बेबो जोंनि जानाय लोंनायनि मोनसे हुदा । आरो बेफोरबायदिनो जोङो माखासे मेगंफोरखौ एबा माखासे जानाय आदारफोरखौ जोङो बेफोरबायदियैनो थिनानै दोननो हायो । मालाबा समाव जोङो ना गुरनो थाङो बेफोर ना गुरनायफोरखौ जोङो गोबाव समसिम थिना दोननो थाखाय जोङो फोरानना दोननायबो जायो । आरो सोरबा सो सोरबा बेफोरखौ नाफामैबो बानायना दोनो। नाफामाबा मोनसे जोंनि थिनानै जानायानो मेगं।
औ औ।
जोंओ मालाबा समाव दुुब दुब्लियाव थाङोबा एबा आबादारिफोरखौ आबाद मावनाय नुयोबा जोङो
उम उम ।
बिसोरनो जानो थाखाय फुंनि खाजा महरै जों बिसोरनो। बे ओंखाम सोमनायजों अ बाथोन बायदि बे माबाखौ ओ नाफामखौ लांनाय जायो । बेजों जोबोद ओंखाम खहाबो होननानै आबाद मावग्राफोरा बुङो । आरो बिसोरो जोबोद गो जोन मोनो होननानै बुङो आरो बिदिनो जोङो माखासे बिलाइफोरखोनो एबा लाइफांफोरनि माबा खौबो जों थिना दोननो हायो जेरैबायदि नार्जि फाथौखौ जोङो गोरलैयाव खानानै गोरलैनिफ्राय जों खानानै बेखौ फोराननानै जों नार्जि महराव लानानै जों इखो बोसोर बोसोरहालागै जानायखौ नुनो मोनो
औ
बेफोरबायदिनो जोङो आरो एदि मुला मुलाफोरखौबो जों दिनो आसार खामनानै दोनो मायाबा समा माबेबा ओंख्रियाव होदलानो थाखाय
औ औ
बर'फोरनि जानाय खाजायाव जों बुंनो थांबा गासैबो मोनफ्रोमबो गोलैयो
औ
जोंङो जानाय लोंनायजों लोगोसे बिफां लाइ फांनि मोननायजों एबा बिब मिथिंगानि माबा मोननायजों लोगोसे जोङो
उम
जिउ राहायाव थांना थानो थाखाय बा जानाय आदार मैहुर खालामनायखौ जों नुनो मोनो आथिखालाव जोंनियाव मैहुर खालामनाय नुवा बो गावबा गाव न'आव फिसिनाय बुस्थुफोरखौनो जों जानाय नुयो बेफोरो जाबाय जोंनि अमा दाउ बोरमा बेफोरबायदिखौ जोङो जायोमोन आरो दाबो जायो आरो गोदोनि समाव जों इफोरखौ मैहु खावनानै जायो होनना नै जों थिनो मोनदों ओमफाय बि बेफोरबायदिनो माखासे बुस्थुफोरखौ जोङो ओ आरो बिदिनो बासिखा बिबार सेवालि बिबार इफोरखौबो जोङो फोराननानै दोनो जायखौ जोङो गासैयावबो होनानै उनाव जायो नाजों लोगोसे नाथुरफोरखौबो जों फोराननानै दोनो आरो बेखौ जोङो अनला ओंख्रि सङोब्ला माबेबा मायबा मोनसे ओंख्रि सङोबा जोङो होसननायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदि गोरान बुस्थुखौ होस जेनबा जोंनि ओंख्रिखौ गोथाव जायो होन्नानै जोङो फो थायो आरो ओंख्रियाबो बेहाय गोथाव जायो बे नंमारगौ आरो बायदिनो बर'फोरनि जानाय खाजायाव गोबां रोखोमनि जोङो गं मोनबावो ओ थास'आबो जोंनि थाखाय मोनसे मैगंआनो जों थास'खौ मोनफ्रोमबो बुस्थुखोनो जायो बिनि बिलाइ जायो बिनि देन्था जायो आरो बिनि आय आथिं जायो। आरो बिनि मा ओ बेदरखौबो जायो जोङो थास'नि मोनफ्रोमबो बुस्थुखौनो जों जायो। जों बाहायो आरो जोंनो बेफोरबायदि नाफाम बानायनायाव बे थास' गोसोमखौबो जों होनांगौ जायो।
उम
बेफोरबायदि थास' गोसोम होनाय जों लोगोसे खुमब्राखौबो होयो खुमब्रा बोराय खौबो आरो बेफोरबायदिनो नाफामखौ जोङो गोबाव समसिमहालागै खिनानै जायो होननानै जों मिथियो जायनि थाखाय जोङो नाफामखौ मोजां बानायनानै भयामाव एबा मोनसे हासुङाव गोरायै माथिनानै दोनो। जाहाथे बियो बार हाब नानै गारजि जाया एबा सेवा एम्फौ जाया इफोरबायदि दोननाय जायो बर'फोरनि खाजायाव बेफोरखौ आङो मख'नो एबा मिथियो। आरो नोंथाङा एफोरबायदि माबाफोर एसे मिथियो नामा जेनेबा बर' फोरनि बागै जानायनि हुदानि बागै
अ बर'फोराथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो ओंखाम निफ्राय ओंखामजोंनो थांना थानाय नंगौ ना
औ नंगौ
ओ जोंनि बर'फोरनि गेजेरावथ' आबादजोंनो जिउ खुंनाय नालाय बेनिखायनो गुबै जाग्रायानो जाबाय ओंखामानो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो नंगौना?
औ नंगौ
औ औ जेरै जोंनि जानाय होनना बुङोब्ला नारजि अनलाजों दाउ ओ अनला एंखुर आरो अनलाजों एम्फौ अनलाजों गाम्बारि बिबार अनलाजों सेवालि बिबार अनला मेवाइ अनलाजों जोंना बेफोरबायदि जायोना नंगौना आरो अनलाजों साम' ओंख्रि अनलाजों बासिखा बिबार अनलाजों थाइबें बिलाइ बिदिनो बेफोरो मोनफा मोनफा दोरोङारि ओ जोंनि बर'फोरनि ओंख्रि जानाय नंगौना। आरो समायजों साम' ओंख्रि औ सबायजों दाउ बेदर मैथाजों ना नाफाम बेफोरो जोंनि मोनसे जानाय आदार आरो। बर'फोरनि जानाय होनबा औ बिदिनो जेनेबा जोङो ओ थिनानैबो जा थिनानैबो दोननाय जा ओ दोननाय हुदा दङ आरो बर'फोरनि गेजेराव इनिफ्राय बिदिनो ओ नारजियाबोथ' ओ।मा होनो बिलायाबो थिनानै दोननायनि उनावसो जाजानाय ना ओ ओमफ्राय ओ बिदिनो ओ जेनेबा ओ मा होनो गोबां इदिनो गावनो बानायनानै गावनो दिहुनन्नाय ओ आबाद मावनानै बेबायदिनो जों जानाय जायो आरो ओ हालाम लानानै जेनेबा बर' नि खाजा जानाय हु दा बानायनाय आरो संरैखा खालामनाय आदबा ओ गुबुन गुबुन जायो बे बेलेग बेलेग जायो आरो थेवब्लाबो बर'फोरनि दोरोङारि सोलिबोनाय लोंग्रा बिब बिलाव मुवा जौनि बानायनाय आदबा रोखोमसे अब्लाबो ओ संरैखा खालामनायाव फानै फाराग नुनो मोनो आरो जोंनियावथ' जौ बानायनायबो दङ ना औ बेफोरबायदि गोबां आरो थेवबो ओ नाथाय नो फ्रायानो एखे ओनसोल लायै ओनसोल जानाय लोंनाया बेलेग जायो ब्लाबो ओ इनिफ्राय ओम जोंनि गेजेराव ओ जेनेबा नारजि अमाखौ ओ नार नारजि दोलोखौ माबायदि सङो होनना बुङोब्ला ओ आं नार्जि संनायखौ एसे खोन तानोसै दे नोंथां
अ अ जायो जायो खोनथा जायो।
जेनेबा गिबियावनो जखा बायदियै फोराननानै नारजि दोलोखौ माबायदि सङो जेनेबा नै गिबियावनो जखा लाना बायदियै फोराननानै जोथोन खालामना दोननाय नारजि गोरानखौ खंख्लानिफ्राय दिहुनना मोजां जिरनानै बाल्थिं एबा बे रोखोमनि आइजेंआव रुनाय बायदियै हरसे सोमना दोननाय जायो नंगौना?
औ नोंगौ
बिलियाव सोमना दोननाय नारजिखौ जेनेबा अखानायै फुंआव मोजांयै सुनानै सेबना लाग्रोनाय जायो। ओ थौआव एबा संख्रि दोआव लानानै अरदाबाव जा-जाननानै खारदै होनानै एवनो नांगौ आरो बेबायदिनो दान्दिसे जेनेबा दसे सम एवनाय उनाव ज'खा बायदि दै होनानै रुना लाग्रोनांगौ ओमफ्राय जेब्ला रुनाय नारज जे गुरै जायो अब्ला सागंजों गोसो होनानै माबानानै ओ मोजाङै साग्लिनानै नांगौ ओमफ्राय ओमफ्राय खारदैया खम जायोब्ला गेब्लेया नालाय बेनिखायनो खारदैखौ एसे नांगौ ज' खानि होना लानाय जायो आरो नारजिया जु जुदि खारै खम जायोब्ला गेब्लेनो नागिरा आरो ओ बिलाइआ औ बेखायनो खारदैखौ जखानि होनानै रुनो नांगौ ओमफाय सागंजों सानानै गेब्लेेजोबाब्ला संख्रि, बानलु, हालदै, म'स्ला होनानै दान्दिसे गोदौ होनोनो नांगौ आरो थाब-थाब खोस्लिजों एरबाय थानो नां अङब्ला गोदौनानै खामनो हागौ ओ नङा होमबा औ ओंख्रिया मोजाङै जबोब्ला जों गोथाव जायो नालाय एनिफ्राय संख्रि साखिनानै ओ खांनो हायो आरो ओमफाय बे नारजि दोल ओ बेनो ओ नारजि दोलो ओंख्रि आरो ओमफाय गु दुङै ओ गुदुं हां हांना जायोब्ला गोथाव मिदोदौनाय मोनो खायफा मोनस से मोजाङै ओ ओ मोजां दोननानै साननै गाहामसिन जायो आरो बे नारजिखौ मानो होनबा बे सेवा नालाय ओ आरो नारजिनि ओ नारजिया गोबाव सम जाजायो आरो संनानै दोनबाबो बेखौ सोरबा खायसेया साननै सानथामबो जायो आरो ओ जेनेबा मिलौदो ओ मिलौ ओ मिलौदो नारजि दोलो ओंख्रिखौ रावबो गारलाबाया बयबो बिदिनो जा सानसेबा साननै गाहाम जायो बिखौ ओ थाब सेवा नालाय बिनि थाखायनो आरो
ओ औ नोंगौ
आथिखालाव बर' हारिया बे मिलौदो ओंख्रिखौ अमा मेजेम आरो नाफाम होनानै गोथावसिन ओ मुजिहाबनाय ओंख्रि महरै जायो आरो माने बेदर होफा होआलासिनो जेनबो बै समाव बि बिदिनो जायोमोन नाथाय दानि जुगाव आथिखालाव बेहाय ना ना ओ माबा बेदर बिदिनो ओ बेदरनि मेजेम बायदिसिना नाफाम होनानै जायो आरो नाथाय नारजि ओंख्रि होननाय खोनायोब्लानो बयबो जानो लुबैखायो ओमफाय उम रन्दै होनानै सङोब्ला आरो बियो गोथावसिन जाबावो आरो माइरं रन्दैखौ होनानै सङोब्ला बांसिन बियो गोथावसिन जायो होननानै बर'फोरा खायसे ओ बुङो आरो ओ जेनेबा मख'जाथाव बेनारजिखौ ओ भाद्र दानाव ओ फाथो गुबै एबा फाथो गोखा दाननाय समाव बिलाइखौ खानानै न'आव ओ लाबोना ओ जेनेबा ओ मा होनो ओ खफ्रि बा एबा बायदिसिना ओ मुवायाव फोराननानै बेखौ आ ओ उम आ जेनेबा बेखौ फोराननानै थिनानै दोननाय जायो आरो खोनाबायनाा औ ओमफ्राय बे खौ जेनेबा बैसाग ओ बा सैथो दानाव फाथो ओ गोखानि बिलाइ बिजौखौ एवनानै जानो हायो आरो ओ उम मा होनो ना फिसा बे समावबो जेब्ला ओ बैसाग आरो सैथ्र दानाव ओ ना ओ बिदि बिलाइ खाजेननाय गोरलै समाव बेहाय ना होनानै बा दुबनानै बा बिलाइखौ एवफ्रामनानै जानो गोथावसिन जायो आरो। औ। ओमाय आरो बिदिनो गोबां गोबां बायदि बायदि खालामनानै जायो ओ जेनेबा उम जोंनि जानायनि मोनसे बे संनाय नि हुदाया मोनसेल' नङाथ' गोसो बायदि गोबां मानसियानो गोबां सुबुंफोरानो गोबां बायदि रोखोमै संनाय जायो नंगौना? औ औ ओ दायो आ जों दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय दे नोंथां। औ औ दे दे।